हेलौ।
औ। नोंथाङा दासान्दि मा खालामनानै दङ?
नोंथाङा दासादि मा खालामनानै दङ नोंथां?
नोंथां आं दा हेल' नोंथां।
औ औ खोनादों।
हेल' नोंथां।
औ। हेलौ। हेलौ।
औ खोनादोंना?
एसे नेटनि प्रब्लेम जादों एसे गोनां जायगायाव थांनानै राय्लायजागोन नोंथां।
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनाबाय खोनाबाय।
औ नोंथां।
नोंथांखौ आं कल खालामनायनि जाहोना जाहैबाय आ नोंथांजों आङो मबाइलनि बागै एसे सावरायनो सानदों नोंथांजों सावरायजागोन ना?
औ सावरायजागोन।
औ अ जोंहा मबाइलनि बागै सावरायनो सानदोंमोन नोंथांजों
औ नोंथां।
खोनादों ना?
औ खोनादों।
औ ओ जोंहा मबाइल होनना बुङोब्ला ओ बे मबाइला जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार जानानै फैबाय जोंनि जिवाव मानो होनो बुङोब्ला ओ बे मबाइलजोंनो जों गासैबो खामानिखौनो मावनो हायो ओ जेरैहाय जोंहा मबाइलजों ओ इन्टारनेटनि बागै इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो गासै बुहुम गासै खना खनला जायगाखौनो मिथियो मिनो मोनो बे मबाइलजोंनो जों माबाफोर जबफोर मावनायनि माबाफोर ओ नटिफिकेसन फायोब्ला जों बे मबाइलावनो इन्थारनेटनि गेजेरजों नुयो आरो मबाइ बाइलजों जोङो ओ मा बबेबा जायगाखो गोजान जायगाफोराव मायबा मोनसे जा नुथाय जायोब्लाबो बे मबाइलनि गेजेरजोंनो जोङो निउस चेनेलफोराव बा ओ बबेबा मोनसे पेजाव नुनो मोनो आरो ओ बिदिनो जोंङो ओ गोदोथ' मबाइल गैयामोन ओ गोदो लाइजामफोरजोंसो खौरां लायोमोन होननानै जों मिथिगौ नाथ थाय आथिखालनि मुगाया ओरैबायदि जौगाबाय ओ बेनि जौगानायजों लोगोसे हा ओ साननाय हनाय मावनाय दांनाय ओ गाननाय जोमनाय फरायनाय गासैनिबो जोंहा जौगाबोबाय बेजों लोगोसे जोंहा ओ गोनांथार बुस्थुआनो जाहैबाय बे मबाइ ओ मबाइल जोंनो जों ओ बबाफोर गोजानाव थांनो गोनांब्ला ओ टिकेटबो दाननो हायो एयार एर'प्लेननि आरो थ्रेइननि बेफोरबायदि ओ टिकेट बो दाननो हानायनि खाबु जोंहा ओंखारबाय आरो मबाइलजों जों
नोंथां नोंगौ।
ओ जोंनि न'खरनि ओ बबेबा गोजानफोराव थाहैनाय खामानि मावनो थाहैनाय बा ओ जब मावहैनाय जोंनि न'खरनि बिदा एबा फंबाय बा गासै न'खरनिनो जायखिजाया सुबुंखौ जों खौरां लाहरनो हायो। बा बेजों रायज्लायहरनो हायो आरो भिडिअ' कलनि गेजेरजों बेख खौ ओ मोखांजों मोखां नायज्लायनो हायो आरो उमहो बिद
औ नोंथां नंगौ।
गोबां एप्स दङ जेरैहाय फेसबुक, इउटुब फ्लिपकार्ट इदिनो ओ इन्स्टाग्राम बायदि बायदि ओ एप्स दङ बे सि गेजेरजों जों गोबां रोखोमनि ओ सिनेमा भिडिअ' रिल्स बायदिखौ जों नुनो मोनो आरो बिदिनो जोङो ओ मबाइलआ ज जोंनि थाखाय जोंनि जिउआव जोबोर गोनांथार जाना जानानै फैबाय ओ बिदिनो ओ इन्थारनेटनि गेजेरजोंनो नुफेरै जायगाखौबो नुयो खोनाफेरि बाथ्राखौ खोना नो हायो मावनो मावफेरै खामानिखो जों नुनो मोनो आरो उम बिद
औ नोंथां नंगौ।
औ ओ नोंथाङाबो आरो मबाइलनि बागै माबाफोर सावरायनो सानदोंबा सावरायजागोन नोंथां
औ ने ओ ओ मबाइलखौ जोंनो नांथारगौ आरो नोंथां। ओ मबाइलनि गेजेरजों जो मबाइलनि गेजेरजोंनो जों ओ
औ
राहानि समाव जोङो हेल्प खालामनो हायो बे मबाइल जोंनो
औ नंगौ।
बिदिनो ओ जोङो ओ गोजान गोजाननि बा आलासिफोरखौ बाय बाय बाहागिफोरखौ जों खबर लान नो थाखाय बे मबाइलखौनो बाहायनाय जायो नोंथां।
औ नंगौ।
बिदिनो जोङो मबेल औ ओ मबाइलखौ जोंनि सोलोंथाइनि थाखायबो बाहायनाय जायो आरो ओ बे मबाइलखौ जोङो जाहाथे गाज्रि हाबायाव बाहाया जोंनि नांगौ समाव जों जोंनि सोलोंथाइफोरखौ मोजाङै खालामनो थाखाय बे मबाइलखौ ओ लानाय जायो बे मबाइलखौ जोङो ओ बिदिनो सानै हयैनो ओ मोजां खामानियाव बाहाय नांगौ नोंथां
औ ओ नोंथाङा
नाय बादिनो मबाइलफोराव जोङो जेरै ओ जायखौ जों नायनो लुबैयोबा भिडिअ खालामनानै
औ
मबाइलखौ जों बाहायनाय जायो नोंथां
औ नंगौ
ओ
ओ बुंजागोन
माबा बेनिफ्राय आरो मबाइलनि बागै ओ मायाबाफोर मोनथिबावगौ नामा नोंथां
औ मिथिगौ जेरैहाय नोंथाङा बुंदों सोलोंथाइनि बागै ओ मबाइल जोंबो सोलोंथाइ लानो हायो आं बेखौ बुंनोसै बिनिसायाव ओ जेरैहाय जोंहा सोलोंथायाइ लानो थाखाय जों मबाइलखौ बाहायनो नांगौ आथिखालनि मुगायाव जेरै जोबोरैनो गोख्रों टाइमजों लोगोसे गोरोबफानो थाखाय मबाइल बाहायो नोंगौ बे जोंहा कलेजफोरावहाय स्कुलफोरावहाय ओ सकुल फोराव हाय गासै इनफरमेसनखौनो जोंहा मबाइलाव हरो ग्रुप खुलिनानै बा ओ स्कुल बन्द बेफोरखौ जोङो ग्रुपनि गेजेरजोंनो फोरमायना हरनाय जायो आरो ओ बिदिनो सोलोंथाइ लानो ओ डिलेट बि एड बा माबा मोनसे एन्ट्रेन्स एक्जामनि थाखाय जोङो बे मबाइलावनो नायनानै जों फरायनो हायो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो बे आनजादाव उथ्रिसारगोन आरो माने बे सिलेबासखौ नायनानै जों फरायनांगौ बेफोर गासैखौबो जों मबाइलावनो मोनजोबो औ ओ बिदिनो जों ओ मबाइलजों सोलोंथाइखौ मोजाङै लानो रोङोब्ला बे मबाइलावनो मोन जोबो आरो बिदिनो आरो मबाइल गाज्रि जानायखौ जों नुनो मोन्दों मानो होनना बुङोब्ला आथिखालाव जोंहा उन्दै उन्दै गथ' फोरा बिमा बि मबाइलखौ लानानैहाय ओ ओ जोबोर सान्ससो जों नुनो मोनो उन्दै गथ'फोरखौ मबाइल बाहायोब्ला जोंहा बिसोरनि ओ फरायनाय थालांनाय बा देहाया लोमजानाय बेफोर जों नुनो मोनदों आरो मबाइल बाहायनानै बिसोरो ओ गावनि जानाय लोंनाय गासैखौबो बावगारलांनो हमदों बिनि थाखायनो फारसेथिं नायोब्ला जोंनि थाखाय मबाइला जोबोर गोनांथार आरो फारसेथिं नायोब्ला उन्दै उन्दै गथ'फोरनि थाखाय ओ जोबोर गाज्रि बुंनो हायो आरो मबाइलखौ जोंहा ओ मोननै रोखोमनि बाहायनो हा हायो जेरै ओ मोजां मोजाङावबो बाहायनो हायो आरो गाज्रियावबो बाहायनो हायो आरो बिदिनो जोंहा ओ गाज्रियाव बाहायनाय जाहैबाय जोङो दानि उन्दै उन्दै सेंग्रा बा ला लाइमोन फोरा गोबां रोखनि बिदिनो गाज्रि भिदिअ गाज्रि भिडिअ' होयो बिदिनो गोबां रोखोमनि ओ भिडिअ' नायनानै बिसोरो गावसोरनि ओ सोलोंथाइखौ बावगारलांनो हमदों आरो बिसोरो गावसोरनि थानाय जानाय बा थासारिखौ गुदुं गुदुं खालामदों आरो बिदिनो मबाइलनि गेजेरजों जों गोबां रोखोमनि खौरां मोनो मोननो हायो मोजां खौरांबो मोननो हायो आरो गाज्रि खौरांबो मोननो हायो आरो ओ बिदिनो जोंहा ओ ओ
औ नोंथाङां नंगौ औ नोंथा नंगौ
बुंनो हायो बेे जोंनि न'खराव खैफोद जादों नानै बे बायदि खौरांखौ जों बैफोर ओ आलासिफोरनो बा बाय बाहागिफोरनो फोरमाय हरनो हायो आरो
औ
ओ बिनि नोंथाङाबो आरो माबाफोर मोनथि बावोब्ला आङो फोरमायनो हागोन नोंथां
नोंथाङा बुंनाय बायसानो जों ओ मबाइलफोरखौ बाहायनो हायो नोंथाङा बुंनाय बादि दि जेरै दा गथ'फोरा बिमा बिफानिं बाहायो बेयो नंगौ नोंथाङा सैथो ओ बिदिनो दानि गथ'फोरा बिदिनो ओ मबाइल मोनाबा बिमा बिफानिफ्राय ओ थुमखि होनानै बा गाज्रि राव बाहायनानै बिदिनो ओ नख नखरनिफ्राय बिमा बिफानिफ्राय रां रुफा लानानै बिदिनो मबाइलफोरखौ बायनो बायनो थाखाय बिमा बिफा बिफानिफ्राय रां
औ
नागिरग्रा खानैसो
आरो
औ
औ
औ
औ नोंथां